नोंथां औ ओ नोंथांजों आं
औ नोंथाङा मानोबा फन खालामदोंमोन आंनाव?
औ खालामदों ओ नोंथांजों आं जोंनि बे बर बरफोरनि जि दानाय लुनाय बेनिब सोमोन्दै फंनैसो सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां
औ बिदिब्ला नोंथाङा आंनो फोरमायनो हागोन ना जोंनि बरफोरा ओ माबायदियौ जि दायो एबा बे जि दानायाव जोंनो मा मा आगजु नांगौ?
औ हागोन नोंथां ओ दानाय लुनाय बा आगजुफोरनि सोमोन्दै बुंनो थाङोब्लाथ जों सुबुं माहारि बा बर बा गासै सुबुं माहारियानो जोनोम जानाय लोगो लोग गो जोंनि देहाखौ खोबथेनानै दोननाय जायो बेयावहा उम बेवहाय जोंनो देहाखौ खोबनानै लाखिनो थाखाय गोबां जि जोम द्रेसफोरनि गोनां जायो बिनि गेजेरावनो गुबुन गुबुन हारि गुबुन गुबुन माहारिफोरबायायदि ओ ओ ओनो जेनेबा ओ गाननाय जोमनाय ओ फोराबो आलादा आलादा जायो थिग बेबायदिनो जों बर बर हार रियाबो माने आलादा मोनसे गाननाय बा द्रेस दङ दा बे औ जोंनि बे गाननाय जोमनाय बर नि गाननाय जोमनायखौ जों बर आइजोफोरानो दानानै बा बानायनानै गाननो बाथ्रा नोंथां दा बिनि गेजेरावनो जों बर आइजोफोरा दानानै जि दानानै गाननाय जेरै दखना फालि आरनाइ गामस सा हौवाफोरनि थाखाय गामसा बेफोरबायदिनो दानानै जोंङो गानो जि जि दानायाव नांनाय जोंनो नांबाय सिगाङावनो साल खुन्था रासो ओ माखु जेन्थेर इनिफ्राय गान्दै। बेनिफ्राय। माखु। औ बिदिनो। ओ सोरखि। ओ। मुस्रा। बालेब गनसि बेफोर गासै खौबो आरो गोबां बायदिसिना दंबावो बेफोरखौ माने ओ गोसोआव फैलायलाङा माथो बुंबाथाय
औ ओ थाकाल टाटखाल ना मा होनो बेखौबो नांगौ।
औ थार नांगौ। साल नांगौ गान्दै बेफोर गासैखौबो नांगौ जायो आरोना नोंथां।
अ नोंगौ।
औ बे बेलायावनो माने ओ। जि दानाय होनोब्लाथ खुन्दुंखौ नांग्रोबाय जोंनो खुन्दुं नांगोन औ खुन्दुं खुन्दुंजों जोंङो खुन्दुंखौहाय थुननानै बेखौहाय सोंनाय जायो सोंनानै बिनि उनाव रासो रासोआव जों खायथाजों खायनानै हा ओ माने ओ। गान्दैयाव थननानै लानाय जायो आरो नोंथां ओमफ्राय बेखौ। फाय खनखांनानै थोरखांनानै आरो बेखौहाय ओ गान्दैआव थननानै बेनि उनावहा जोङो आरो नोबो खननाय जायो नो खननायावहा जोंनो नो नांलायबाय आरो। ओ हासुंबो नांलायबाय नो खननो थाखाय आरो गनसाफोर नांगौ जायो। बिनि उनाव गाहाय ओ सिङावबो सायावबो नो खनखां नो खनखांनानै जोङो बेखौ गोजौआव माने ओ थार्दआव थिखोनानै खानाय जायो आरोना बेखौहाय बेनिफ्राय जोङो जि दासिगोन दानायाव माने बिदिनो आगरफोराबो बेनो आगरफोर बुङोब्ला आगरनि बेलायाव जोङो ओ जों बर' आइजोफोरा दानाय आगरफोरा जाहैबाय दावराइ मोख्रेब दाउसा मोख्रेब फारौ मेगन आगर गुबै बैग्रि बिबार बेफोरबायदिनो मैदेर आगान थाइगिर बिबार लेवा बेन्दों बेफोरबायदि गोबां आगरफोरखौ जों बर' आइजोफोरा गाव गावनि गाननाय दख'नाफ्राव बेरखांहोनानै एरनानै गाननायखौ नुनो मोनो आरो ना।
औ नोंगौ थारैनो औ।
दा बेजों लोगोसे नोंथांमोननि बिथिं माबोरैहाय ओ जेनेबा गोदो माबायदि दायोमोन आरो दाबायदि मा दायो माबायदिहै जि दायो बेनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नों नोंथांमोननिथिं जेनेबा नोंनि नो
औ हागोन नोंथां ओ गोदोनिखौथ' जोंथ' नुहआसै नोंथां बेनि थाखायनो जोङो दा आथिखालनिखौ आङो बुंनो सै ओ जोङो नोंथाङा दानिानिसो फोरमायलांनाय बायदि जोंनि बे ओनसोलाव हाय बिबदिनो दानाय जायो आरो। ओ दानिया ओ दानियाथ' बारा बेफोरबायदि जिफोरखौ बारा दानाय नुला मानो होनोमब्ला जोंहा गोदोर गोदोर इनदास थिफोरावनो दानाय हाथाय बाजारावनो मोन खायो नालाय बिनि थाखाय जोङो न'खर न' खर दानायखौ बारा नुनो मोनला आरो नोंथां।
नोंगौ।
औ बिनिफ्राय जोङो जि दानो थाखाय जोंनो गिबियावनो नांगोन खुन्दुं गोदोनि दिनफोराव खोनानो मोन्दों जे खुन्दुंखौ जोङो इन्दि इन्दिनि फिथोबनि फ्रायबो इन्दि एम्फौनि फिथोबनि फ्रायबो बानायनाय जायो होननानै जों खोनानो मोन्दोंमोन आरो। औ बेखौ बेखौलायनो ओ फिथोबखौहाय रुनानैहाय थावख्रि लुनानै जि दानाय जायोमोन होननानै खोनानो मोन्दों आरो। बेनिफ्राय जोङो दानि जुगावथ' जोङो खुन्दुंखौ बाजारनि बायनानै लाना फैयो नालाय बेखौ जोङो बाजारनिफ्राय बायना लाना फैनानैहाय ओम माइदि होयो जे ओम माइरंखौहाय गि ओंखामखौ गेफे संनानै बेयाव सोमनानै
औ
सोमनाय बेखौनो मायदि होनाय होनो होननानै मोनथिदों आरो आं बेनिफ्राय ओमफ्राय बेखौ ओ सोमनानै मायदि होनानैहाय बेखौ दसे सम ओ राननो थाखाय खाय बबेयावबा फोर फोराननानै दोनो आरो बेनिफ्राय जोङो बेखौ फोरानना दोननानै जेब्ला बियो रानो अब्ला जोङो ओ बेखौ थुननानै लानाय जायो आरो ओ जतर
सोरखि ओ मुस्रा बा बबिननि
मुस्रा औ औ बेयावहाय जों बेखौ सानानै थुनानै लानाय जायो बिनिफ्राय जोङो न'निनो सेट ख्ला एबा लामायावहाय एसे गुवार जायगायावहाय जोङो बेखौ गन दोनानैहाय सोंनाय जायो आरो गन थनै थनै दोननानै सिगाङाव मोनसे उनाव मोनसे बिदि थनै दोनानै सोंनाय जायो आरो बेनिफ्राय जोङो बेखौ सोंखांनानैहाय ओ जोङो ओ बेखौ गान्दै नामा होनोथाय बेवहाय थननाय जायो आरो ओमफाय थननानै जोङो बिनि उनाव हाय जोङो ओ नो खननाय जायो
औ नोंगौ
नोखौ खनखांनानै जोङो ओ बेखौ दानो लायो आरो
नोंगौ
औ बेखौ दानो
औ जि दानाय होनोबा जेनेबा जोंथ' दखनाफोर इदिनो फालि गामसाफोर दायोब्लाथ' जोङो बिदि गांसेफोरल' बिदि दाया आरोना जेनेबा नों जखा खालामनानै ओ सोंनाय जायो जेनेबा गोलाव जायगा बा गोलाव जखा सुनानै जोङो लानाय जायो। बे औ सोंनायावनो बेखिनिखौ लानानै जोङो गान्दैयावहाय फाननानै माने लानाय जायो सिन होनाय जायो माने गांसेयाव बेसेबां माबा जायो बे दहाय औ
औ ओमफ्राय जोंनि बे ओनसोलावहाय बिदिनो दायो आरो। गोदोनि दिननि बायदि थ' गोदोथ' माबायदि दायोमोन जोंथ' नुनोबो मोनासै। ओ दानि जुगनिखौबो जोङो बारा नुनो मोना नालाय ओरैनो एसे एसे मोनथिगौ आरो बेनिफ्राय बारा एसे एरै मोनथिया बिनिफ्राय जोङो बेखौ दायो बेयाव दानोबोथ' जोंनो खुन्दुं नांबाय नालाय जों खुन्दुंखौ मुस्रा सा सानानै लायो आरो जोथोर ओमफ्राय सोरखिजों। ओ सानानै लानानै जोङो माखुआव सोनानै इखौ दानाय जायो आरो। बिनि उनाव जोङो दाखांनानै जेबोला आगर फालिब्लाथ' जों आगर एरनाय जायोमोन नालाय बेयाव जों आगर एर नो गनस्रि बिब्दिनो नांगौ मुवाफोरखौ जोङो सोनानै बेनिफ्राय आगर एरनाय जायो आगरफोरनि बेलायाव जाहैबाय दाउस फारौ मेगन ओ दिंखिया बिबार थाइगिर बिबार बिदिनो गोबां बिबार
उम
औ गोबां
औ आगर
आगरफोर औ खोनानो मोनो दों आरो? नुफेराखैबो नालाय बेनिखाय बारा ओरैनो दा बिनिफ्राय जोंङो बिब्दिनो दानानै जेबोला बेखौ आगरखौ एरखाङो अब्ला जोंङो बे जि खौ दाखांबा हासनाय जायो आरो।
औ गांसेनि जखा। जायोब्ला
औ गांसेनि जखा जायोब्ला जों बेखौ हा संनाय जायो औ। दा नों नोंथांमोननि ओनसोलावहाय बिब्दिनो जि दान नानै नख नखरावहाय आवगायलांनाय सोरबा फोर दं नामा?
ओ दाथ बुंनो थाङोब्ला बिब्दि इसिबां माने न दानानै न बिदि दानायखौ नुनो मोनला गोदो एसे सिगाङावबा दानाय न न बयनावबो माने दानायखौ नुनो मोनोमोन आरो दा आरो दानि जुगाव आथिखालाव आरो बाजारावनो गोबां बायनानै ओ मोन नालाय बिनि नि थाखायनो माने एसे खमखौ खौ नुनो मोननाय जायो आरो ओरैनो सासे सानैफोरखौ दानाय नुयोे थेवबो बिसोरबो माने इसिबां माने बिदि रेगुलार बिदि दानायखौ बि बिदि नुनो मोनला आरो नोंथां।
औ नंगौ औ। दानि जुगावथ जोंङो जि दानायाव मा मा बेसाद नांगौ जायो बेफोरखौबो जोङो नुनो मोननो थांनोनो नागिर
नोंगौ नोंथां गोदो जि दंमोन माने दा दानाय जाला ओ जेनेबा बिमाफोरा दायोमोनबाबो दा फिसाफोरा दानाय जाला माने गोमालांजोबबाय आरो मा माखासे जन्थ्र आइजें फोरा गोमानो हमजोबबाय। दा दानाय जाला नालाय। दा बाजाराव सहसयैनो मोन नाय ओ दखनाफोरखौ बा फालिफोरखौ जि समायना समायना नुयो बिफोरखौनो बायनानै थाबनो गाननाय जायो नालाय थाबनो जानाय बायदि बेनिखायनो माने बावलांनाया इसेस सहस जानानै फैबाय आरो दा ओ ओन थेवबो दा एसे एनै दाफिननायखौ नुनो मोननाय जायो जोंनिथिंजाय
अ दिदिब्ला नों नोंथां जोंना समाबो जानानै फैबाय जोंनि बे ओ बर'नि दानाय लुनाय-नि सोमोन्दै सावरायलायनाय खौ ओ बेखिनियावनो दोनथ'नोस नामा नोंथां?
औ जागोन दे।
औ औ गोजोनथों नोंथां।